औ खोनादोंना नोंथाङा औ नों नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबायखि नोंथाङा बुंनो हागोन नामा बर' माहिरिया एबा बर' हारिनि जानाय लोंनाय जेनेबा बर' हारिया मा मा मा मैगं ओ निजे बुथुमनानै जायो बेखौ एसे नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नों
औ हागोन नोंथां जों बर'फोरा जोङो गाव मावना नै जाग्रा हारि नङा हमबा बर'फोरा जोङो जानाय हिसाबै बुङोबा जोङो ओ ओंखामजों लोगोसे जों गोबां नांगौ रोखोमनि मुवाखौ जों गावगायनो गायनानै जायो। बिदिनो जोङो खुमब्रा जोगोनार लाव बिदिनो जोङो केरेला भिन्दि बिदिनो जोङो दैज्लां बोथोराव थ जों बेखौनो आबादखौ मावनानै जायो आरो मैथा गोखै, मैथा बांगाल आरो लोगोसे मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरै जोङो मान मुनि खिफिलेवानि आरो जेनेबा नोरसिं बिलाइ आरो औवा मेवा बेफोरखौ जोङो बुथुमनानै जायो आरो बर'फोरा आरो बेजों लोगोसे जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बे जेरै थालिर नङा होमबा थालिर फस्लाखौ जोङो अनला जायो थालिर फस्लानि ओं ख्रि जायोब्ला माने आइरन मोजां मोनो। देहायाव नांगौ मोनो आरो लोगोसे जोङो थालिरनि आथिया थालिरनि जाय खौ भिम कल होननानै बुङो नङा होमबा गिदिर थालिरा बिनि जोङो मै खौबो जों जानांगौ गोबां आइरन थायो आरो आइजोफोराबो बेखौ गोबां जानांगौ आरो मानोना आइजोफोरनो गोबां रोखोमनि आइरननि गोनांथि जायो। बेखायनो आइजोफोरा बेखौ बांसिन जानायखौ नुयो आरो आरो जोङो बे जों लोगोसे जों सबायजों दाउजों अनला बिदिनो ओ बिदिनो जोङो ओ मा नारजिजों जोङो अमाखौबो जों मोजाङैनो संनानै जायो। रोंगौ बर'फोरा थिग बिदिनो जों बर'फोरा नाफामखौ होनानैबो गोबां जायो नाफाम बादि बर'नि जाग्रा खायद' नङा होमबा जेरै बे जाग्रा आदाराबो दिनै जि आइ टेग मोननाय जग्राफिकेल इन्डेक्सआव हाबनाय बेबो जोंनि बर'निनो जाग्रा गाहाय आदार आरो बिदिनो जोङो आरो लोगोसे जोङो गंगार दुन्दिया नङा होमबा? जायखौ नोङो सबाय ओंख्रियाव गारलाना होबाबो मोदोमनाया सबाइ ओंख्रिया जोबोर गोथाव जायो आरो नों बेदर होलायाबाबो नों सबाय ओंख्रिखौ गोद मोजां संनानै एसे खारै होनानै आरो जेखौ जोङो गंगार दुन्दिया होनो जायो जेरै बेबो जेरै जि आइ टेग मोनबाय गंगार दुन्दियाबो जोङो बर'फोरादि बेखौ जायो होननानै दिनै बुहुम दरबारावनो सिनायबाय आरो। बे आदारखौबो जोङो बर'फोरा जायो। आरो आं नोंथांनियाव सोंनो सानदों
बर'फोरा जेनेबा जा ओंखामजों लोगोसे मा मा मा आदारखौ जायो आरो लोगोसे जों मेसें बोथोराव मा आबादखौ जोङो बांसिन मावनानै जोङो जायो आरो जों माखौ आदारखौ बांसिन बुथुमनानै
औ औ
बुङाखै जेनेबा मा आदारखौ जोङो मेसें बोथोराव जोङो मोनो बे आदारखौ जोङो बुथुमनानै
औ औ हागोन नोंथां जेनेब्ला दाथ' दैज्लां बोथोर सोलिगासिनो आरोना ओ जेनबा बेबादिनो ओ बर' हारिया एबा बर' सुबुंफोरा मा मा मैगं एबा मा मा आदार बुथुमनानै जा जायो होनोब्ला ओ जेनेबा जोंनिया ओ बर'फोराथ' जोंनिया ना खांख्राइ हमना जाखायो नालाय आरो बेजों लोगोसे जोंनिया लाथा एम्फौआवबो जायो नंगौना नोंथां? औ बेबायदिनो जोंनिया बर'नि खायद' होनोब्ला अमा बेदरा थाहैयो आरोना नों नोंथां औ बेबायदिनो जोंनिया खुसिया सुनाबो जायो आरो बेबायदिनो जोंनिया ओ सामु सामु खौबो खननानै जायो आरोना औ बेबायदिनो ओ जोंनिया गोबां बेबायदिनो जेनेबा दाउ अमा बिदिनो जाबावो। बेजोंनो लोगोसे जेनेब बा जोंनिया मिथिंगानिफ्राय मोननाय गोथां मैगंफोरबो बुथुमनानै ओ जायो आरोना। जेरैहाय जोंनिया दिंखिया आरो जेरैहाय जोंनिया ओ लाइ लाफा गुथा कुथ्रा थुनथुनि ओ बेबायदिनो बरमुन्दा आरो बायदि मानिमुनि बेफोर सिंग्रि मिखि बेफोरबाय बायदि गोबां मिथिंगानिफ्राय मोन नाय जोंनिया बर' हारि बा बर' सुबुंफोरा बुथुमनानै जायो आरो ना। औ बेबायदिनो बर'नि खायदद' होनबाथ' जोंनिया खारदै खारै आरो ना खारदै खारैया थाथारो। ओ जायखौ जोङो जेनेबा बिदिनो थुनथुनि ओ गोद था मेगं होनानै जेनेबा थुन थुनि लाइ लाफा होनानैबो संजायो आरो जेनेबा बिदिनो खुथ्रा बरमुन्दा आरो बायदि होना संजायो बेजों लोगोसे जोंनिया ओ जाय जोङो सरजना सरजनानि बिलाइजों होबा आरो मैगंआ गोथावसिन एबा फिस्ला फिस्ला जायो आरो ना। बेजों जोंनिया जानो गोथावसिन मोननाय जायो बेबायदिनो नोंथाङा जेनेबा मे मेसें बोथोराव संनाय सोंनाय होननाया नोंथांनिया जेनेबा जों मेसें बोथोराव मा मा मेगं बुथुमना लानो हायो होनोबा जेनबा जों मेसें बोथोराव जेब्ला जोंनिया आबाद मावखांनानै ओ जेनेबा आबाद थिलिया थायो आरो ना। बेयाव जेनेबा जोङो औ बेयाव जेनेबा जोङो बेसर गायनो हायो आरो बे बेबायदिनो सबाय गायनो हायो आरो बेबायदिनो जों मथर गायनो हा हायो बेबायदिनो आरो जोंनि आलु गायनो हायो। बेबायदिनो मुला गायनो हायो आरो बायदि बायदि आबाद मावनो हाबावो आरो ना। औ बेबायदिनो ओ जोंनिया जोगोनारफोराबो जेनेबा मेसेंल' नङा दैज्लां बोथोरनिबो थायो आरो बेबायदिनो पानिलाव थायो खुमब्रा थायो बेबायदिनो जिंखा बेबादिनो पथल बेबायदिनो जोंनिया लेस्रा भिन्दि आरो गोबां थाबावो बेफोरखौ जोंनिया जेनेबा जों मोनसेल' बोथोराव नङा जेनेबा जोङो बोसोर बोसोर जेनेबा जेरैहाय जोङो आदारखौ बुथुमना ल नो हायो होनोब्लाथ' जोंनिया बेयो जोबनो थाङा। जेनेबा बेखौ जोङो मावनानैनो मावनानै जेनेबा बेखौ जोङो गावबा गाव
बोथोरजों जोङो बोथोरजोंनो जों बेखौ मावनानै मोनजाबाय थालांगोन नङा होमबा नोंथां औ औ। मेसेंनि समाव जों मेसें बोथोरनि आबादखौ मावबाय जाय आबादा जेनेबा दै गैयाब्लाबो जायो नङा होमबा बे आबादखौ जों मेसेङाव मावगोन। जाय आबादखौ जों मेसें आव होनबाथ' जों लाइ मुला लाफा नङा होनबा जाय लाफा ओंख्रिखौ जोङो जायोबोब्ला देहाया मोजां नाङो खारैजों जायोब्ला आरो जोङो मुला बिलाइनि अनलाखौ जों बेदरफोरजों अमाजों नङाबा दाउ नाजों गासैजोंबो जाजायो नङा होमबा अब्ला नोंथांमोननि साइडआवहाय बै अनलाखौ बोरैहाय बानायनानै जायो
औ जेनेबा अनलाखौ बोरैहाय बानायनानै जायो होनोब्ला नोंथां जेनेब्ला जोंनिया अनला बानायनानै माइरंखौ इसे सोमग्रोना लानांगौ आरोना सोमना दोनखांनायनि उनाव गुरैहाय जाबा माइरङा बेखौ जेनेबा जोङो दैखौ फसरनानै बा दैखौ गारनानै एसे सान्दुुंआव फोरानना लाग्रोनांगौ आरो ना बेबायदिनो बे सान्दुाव फोरानना ओ माइरं खौ जेनेबा जोंङो दिंखि एबा थबसि सिफोराव देनानै गुन्दै खालामना लाग्रोनांगौ आरो ना बेनिफ्राय बेखौ गुन्दै खालामनानै नानै दोनथ'नानै जेनेबा जों साराइयाव दैखौ ग्लब ग्लब गोदौ होनानै बेयाव खारै एसे होनानै आरो बै जोङो गुैन्दै खालामना दोननाय अन गुैखौ जेनेबा बै ग्लब ग्लब गोदौनाय गुदुङाव जों साबस्रि साबस्रि होनांगौ आरो ना
औ
बिदिनो जोङो बेखौ अनला खारै होननानै बुंनाय जायो बेखौ जोङो अनला खारै होनना बानायना जानाय जायो आरोना बेबायदिनो जेनेबा अनला खारैल' गोजा जाजाया जेनेबा जों अनला खारैयाव बायदि बेदर होना जाजायो जेरैहाय जों अमाजोंबो अनला जाजायो आरो जोङो न'निनो लकेल दाउ जायखौ जों बुङो दाउ बेदरजोंबो अनला जाबा जोबोद गोथाव मोनो आरो ना आरो बेबायदिनो मालाबा गैथ' बुथाराबा जेनेबा जों ना हमना लाबोननानैबो अनलायाव होना जाजायो आरो बेबायदिनो बेदरनिल' खोथा नङा जेनेबा जों आलुफोरबो होनना जाजायो आरो जेरैहाय जोङो मुला मुलाखौ जेनेबा जोङो फोरानना दोननाय जेखौ जोङो मुला फुथि होनना बुङो बेखौबो जेनेबा अनलायाव जों होननानै मुलाफुथि अनला होननानै जों जाजायो आरोना औ बेबायदिनो नोंथांमोननि ओनसोल एबा गामिफोराव माबायदिहाय खारदि खारै मैगं खारदि खारै मैगं खौ माबायदिहाय बानायो बेखौ एसे नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन दा खारदै होननानै बुङोब्लाथ' जोङो खारदैखौ गिबियावनो जोङो थालिरनिफ्रायनो मोननाय जायो जेरै नोङो जाय बिफां थालिरया जुदि थाइगार बायबा बे बिफांखौ जोङो दानफैनानै जोङो थालिरखौ जेनेबा सा आ हा फाननानै जोङो फोराननानै बेखौ जेनेबा सावो जेरै हा मोदोम बेनि फुल बदि गासैखौबो जोङो सावजोबनानै जोङो बेखौ हांगार खालामो जि हांगारनिफ्राय जोंङो खारदैखौ बनायनाय जायो आरो बेखौ जोङो दै साबस्रिनानै ओ लदा लदा बानायनानै दोनो नांगौ समाव जों बेखौ दै होनानै फखरनानै जोङो दै दिहुननो बेनो खारदै जायो आरो बे खारदैखौ जोङो जिखि जाया ओंख्रियावनो जों मिलायनानै जानो हायो आरो नों मैथायावबो होनानै जानो हागोन नोङो बिदिनो नोङो ओ गोखा जेरै जोङो नारजि बेयावबो नोङो होनानै जानो हागोन जेरै नारजिया रुइनायनि थिग बिदिनो अनला ओंख्रै जेरै अनला ओंख्रैयाव जेने लाइनि अनलाखौबो नों खारै जानो हागोन सबायाव याव बो नोङो सामुजों जेरै सबायखौ सङोब्ला बेहायबो खारैखौ होनो हागोन माने बे खारैआाबो गासै मेगंजोंनो जाजाग्रा आरो मालाबा नोङो थास' बिथ' नङा होमबा थास' बिथ'राय होनो जायखौ नों बेखौ बो नोङो जुदि मेनानै जुदि जायोब्ला बेयावबो नों खारि एसे सारलनानै होयोब्ला बियो मोजाङैनो गेब्लेलाङो आरो माने खारैआबो जोंनि थाखाय जोबोर गोनां थार माने मान जोङो ह दायनो सानफ्रोमबो जुदि थाव जाबाय थायोब्ला जोंनि देहाया जेनेबा ओ बो माने गेस्टिक जालांनो हमो अब्ला बियो नों खारै ओंख्रैखौ जुदि नों ए सान सप्तासेयाव खोनसे नङा खोननै जानो होयोब्ला नोङो बैफोर नोंनि गेस्टिक जानाय आबो नोङो कन्ट्रल जालाङो आरो जेरै जोंनि गावनि आखाइजोंनो बनायनाय खारदैया जोंनिया जोबोर बेसेन गोनां आरो बेसेन गोसासिन आरो बै बाजाराव मोननाय जेरै जोङो ओ जायखौ जोङो बाजाराव सौदा खारै होनना बुङो नङा होमबा
नंगौ नोंथां
फुंनि बे ओ खारैया बे जोंनि देहाखौ जोबोर हार्म खालामो आरोखि किडनिफोरखौ गाज्रि खालामनायनि सान्सा थायो आरो बेखायनो जोङो मिथिंगानिनोफ्राय मोननाय जों थालिर फस्लानि फ्राय मोननाय बियो खारदैया जोंनि थाखाय जोबोर मुलाम्फा गोनां आरो होननानै आं सानो आरो खारदैआ जेखि-जाया ओंख्रिजोंनो जाजायो नोंथां आंनि मिथिनायाव आरो अब्ला नोंथाङा जोंहा समाबो लावबाय
औ दे होमबा नोंथां दे औ दे गोजोनथों नोंथां औ